हेलौ
औ खोनादों
अ खोनाबाय खोनाबाय
ए मा मा खबर?
खबरा बोरै दङ?
दंनायाथ' दामानि मोजाङानो दंथ'यो
अ न'खरावहाय साबैसे जायो नोंस्रा
जोंहा दा साब्रै जानानै दंथ'यो
अ
नोंसाालाय साबैसे
साब्रै
औ
साब्रै जानानै दं ओमफ्राय आइ आफा दङ नामा?
औ दंजोबो
अ आइ आफाया नोंस ना माबाफोर मावो नामा?
मावा जेबो मावा ओरैनो न'नि खामानि एसे एनै मावनानै थायो
मावनो हाला नामा?
हाद्रायैबो नङा हायो ओमफ्राय ओरैनो न'निखौल'नो बायेरा गिदिर खामानिखौ मावनो हाया आरो
अ उम उम
नोंथाङालाय माबोरै दा मानि खबरा
दा मानिे खबराथ' दायो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ
आ
दं नालाय
ए
ओमफ्राय बहाबाफोर बेरायनो थाङाखै नामा
थांनायाथ' थाङासै माबायाव गुवाहाटि थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थांनाय जाथ'वाखै र' थांगोन एसे उनावहाय प्लेनिं खालामदों थांनायनि बेरायहैनायनि बन्द' समाव गथ'फोरनि स्कुल स्कुल बन्द आव
बेयावहाय ओ मा मा जायगायाव थांगोन मा मा जायगायाव थांगोन मा मा नायहैगोन
थांनायाथ' आंबो थांनाय जाफेराखै ओमफ्राय लांग्राफोर दङ ना जों ओरैनो थांफानाय बाय बि आरो जायगा नायहैनोसो थांनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय जोंबो मिथिजोबा दा अबे जायगायाव मा दं बहा मा दं बेखौ मिथिया ओमफाय जों थांनानै नायहैनोसो नागिरदों आरो अबावबा सिरिया खाना दं नो अबावबा
औ
गेलेग्रा गथ'फोरनि गेलेग्रा दंनो बेफोरबायदि बेखौ नायहैनो नागिरदों आरो जोङो
उम खोनानोथ' मोनबाय थायो नालाय
खोनानो मोनो
बे बिदिनो एसे एनै
दावबायनांगौ दावबायनाया नों एसे एनै दावबायबासो नों जायगाफोरखौबो नुयो। मोनथियो।
आसामनि बाहेरा बहाबाफोर थांफेरबायमोन नामा।
आसामनि बाहेरायावथ'। थांनाया थाङाखै जेरावबो। ओमफाय अरुणाचलाव थांबायमोन थांनाया खनसे इसेबां मानि गिदिंनाय जायाखै अरुणाचल थांबाय सिलं थांबाय इसिबां मानि नि नुनांगौ जायगाफोरखौ नुजोबनाय। जायाखै आरो
अ। उम।
ओमफ्रायो दायो इदिनो जिरायनानै दंथ'यो दंनायालाय बोथोराबो। बोथोराबो एसे गाज्रि जाहां जाहां। एसे अखा हाहां हाहां जादों। बिनि थाखायनो एसे
दहाय सानावलाय सान्दुं दुंदों ना अखा हादोंमोन।
दिनैनि दिनावथ' इदिनो सान्दुंबो एसे एनै दुंबाय दुंनाया ओमफ्राय बिदिनो अखायाबो इदिनो एसे एनै हादों आरो।
औ अखा हाबा दैबाना जालायो नामा नोंसिनिथिं।
जोंनावथ' दैबाना होनबा एसे एनै जालुबाय थायो आनो। ओरै माखासे
दैबाना जाबा आबाद मावनायाव माबाफोर प्रब्लेम जायो नामा।
जानाया दैया जोंनियाव एसे बारासिन जायो। प्रब्लेमा एसे जायो जानायालाय। दायो जोंनि माबाया बिराद गाहाय नालाय जोंनाव दैफ्रा गासिबो जमा जाफैनाय बायदि जाहैयो आरो। माने थाखायनो एसे आबाद मावनायावहाय एसे प्रब्लेमानो जायो जानाया। दैफोरफोरखो जों इदिनो खमायहोनैसो जोङो खेथिखौ आबादखौ खालामनो हायो आरो।
औ होनबाथ'। दा जेबो मावनाय जाथ'वाखै नामा आबादफ्रा?
ओहो जाथ'वाखै जोंनियाव दायो दै यानो एसे बारा जानानै दङ बिनि थाखायनो आबादखौ मावनाय जाथ'वाखै।
उम ओमफ्राय ओरैनो आरो बा बाखि मा खामानि मावबावो दा?
दायो खामानि होनोबाथ' जोंनि हिन्जावफोरनि खामानिखौथ' मा होनबावनो बेे एसे एनै जि दानाय बे ना गुरनाय दानि दैज्लां बोथोरनि खामानि होनोबा बे ना गुरनायानो बांसिन सोलियो। आबाद मावनायजों लोगोसे
ओं। बांसिन मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो नोंसा आब'आ?
आङो ओंख्रिखौथ' मोजां मोनो होनबा बे ओ अनला दाउ
अनला लकेल दाउ बिराद गोथाव
औ बेखोनो बेखोनो आं जानानै मोजां मोन नो माने।
औ
ओमफायो नोंलाय? मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
आंथ' बिदिनो आंनाबो बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रि बिसोरखौथ' गारनो हाखाया अनला दाउ होनबा
अ
अ दे नोंनि माखासे संनाय आइटिम फोरखौ आंनो एसे खोन्थाहरलाय।
अनलानिखौ?
साफ्रामनो औस साफ्रोमनाबो आइटेमफ्रा एखे जाया नालाय बेलेग बेलेग जायो नालाय ओंखायनो आं नोंनि आइ टिमखौबो एसे खोनासंनि। औ माने सोलोंनांगौ जायो माखौबा रोंजोबा।
ए मामे। आङो सिगां माइरंखौ अन। अनदेनो थाखाय दैयाव सोमगारनानै दोनो आरो। बेनि उनावहाय दैयाव सोमनानै दसे दोनथ'नानै दैनि। हाइ बोखांनानै बेखौ अन गुन्दै देयो आरो। ओमफ्राय बिदिनो दाउफोर होयोबा दाउफोर होयोबा दाउफोरखौ। मोजां संनानै एवनानै लागोरबाय ओमफ्राय जेब्ला जा। बाय होनबा दैफोरखौ होबाय जेब्ला। दैया गोदौबाय थायो अब्ला अन गुनदै देनानै जानो।
अ
बिदि संनाय जायो आरो आङो खारै होयो।
अ ओ ओ। बेयावहाय।
ओ आरो दाउ होनायावहाय आरो माबाफोर जेबो होफादेरा नामा?
होनाया बिदिनो सम लानानै। बेलेग बेलेग लाइ मैगंफोरनि। दिनाव लाइ मैगंफोर होनाय जायो जायो आङो ओमफ्राय।
उम
दिनै।
अ दे होमबा गोजोन्थों।
औ दे।
दे।